नोंथां
औ खोनादों
अ मा खालामदों नोंथाङा दायो?
जिरैनानैसो दं नोंथां बिदिनो गोदाव सोरावनो।
नोंथाङा दायो फ्रि दंथ'योबा आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ नोंथां औ सावराय जागोन सावरायजागोन।
अह माने आयदाया जाहैबाय जे आथिखालाव बर'फोरा जिहेतु दैज्लां बोथोरावहाय मा मा रोखोमनि आबाद मावनाय जायो? बा मा मा आबाद मावनाय जायो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां फोरमायजागोन बिदिनो दैज्लां बोथोर होनोब्ला नोंथां ओ दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो नंगौ दैज्लां बोथोराव बांसिन जोंनि गामि एबा ओनसोलफोराव बिदिनो बांसिनानो ओ माइ आबादखौ मावनाय जायो आरोा दैज्लां बिदिनो दैज्लां बाव माइ आबादखौ मावो बिजों लोगोसे इदिनो मैगं थाइगंखौ मावनाय जायो आरोना इदिनो औ दै दै थायि जायगा बा एसे बोरि गोजौ जायगायाव माने इदिनो ओ मावनाय जायो बिदिनो बिदिनो मैगं थाइगं होनोब्ला बिदिनो खुमब्राफोर गायनाय जायो बिदिनो आथिखालावथ' आथिखालबो गोदोनिफ्राय नुबोगासिनो दं आरोना इदिनो खुमब्राफोर खुमब्रा जोलै होनो जेरै बिदिनो खुमब्राफोरखौ गलि न'नि मोसौ गलिफोरावनो बिदिनो साइदआव गायनानै न'नि गलियावनो मानला होयो आरो ना। इदिनो खुमब्राबो गायनाय जायो बिनि अनगायैबो जोङो बिदिनो बिदिनो दान्दा खानानै एबा जोंसि होलाबायनानै जों बिदिनो बिदिनो बहल गायो।
औ
बहलबो गायनाय जायो इनि उनाव जिंखा, बल, जिंखा, खांख्रिखला बेनि अनगायैबो जोङो जेरै ओ भिन्दि भिन्दिफोरखौ मोननाय जायो आरो ना। बेनि अनगायैबो जोङो खुमब्रा खुमब्रा खुमब्राखौबावो लाइखौबो गायो ओफ्राय फान्थाव गायो‌ बेनि अनगायै जोङो मोननो हाबावो ओ उ बिनि अनगाय जों मोननो हाबावो जे इदिनो सबाय बिमाफोरखौ‌बो गायो आरोना सबाय बिमाखौ गायनाय जायो। बिदिनो जाय जायजों न'खराव बायदिनो बांसिन बोरि हा जायगा दं दै जायो एबा एसे गोजौ जायगाफ्राव बांसिन बिदिनो मैगंफोरखौ गायनाय जायो। जाय जायनाव अखाफोरा खम थायो बिदिनो खम गायनायखौनो मोनो आरो ना दा जोंनाबो बि दिनो ओ बारा गैया नालाय बिदिनो एसे एसे गायनाय जायो गासिखौबो बिदिनो एसे एसे गायजोबो बिदिनो हालदैफोरबो गायनाय जायो नालाय हायजेंफोरबो गायनाय जायो नालाय बेफोरखौबो जोंनि बर'नि जानाय लोंनायफ्राव बिदिनो मस्ला मस याव बाहायनाय जायो नालाय बेखौ गोनांथार जायो। बेनि अनगायैबोथ' जोङो जेरै- ओ लाइफाङारि। दाथ थाखायो इदिनो बेखौ जों गोदोनिफायनो गायनो थाखाय बेथ बार मासयैनो थाखायो।
औ।
बेनि अनगायैबो दा बुंनो हाबावो दैज्लां बोथोराव। बिदिनो आबाद मावनाया जोंना माइ आबादखौनो बांसिन गायनाय जायो बिदिनो माइ आबादखौ गायब्लाबो जों इदिनो बायदि रोखोमनि माइरंखौबो गायनाय जायो आरो माइबो गायनाय जायो बेनो ओ
औ।
रनजित-रनजित माइ गायनाय जायो माइब्रा गायनाय जायो माइब्रायाबो मोननै मोनथाम रोखोमनि थायो। मायब्रा‌ गोसोम। ओ नन बेबायदिनो माइब्रा जारें-जारें गोसोम मोनसे थायो जोसा थायो। खौ गायनाय जायो बेनि अनगायै जों मासुरि गायो रन्जि गायो बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ फोर ओंखारबाय आरो आथिखालाव बेफोरखौ गायनाय जायो जोङो।
औ।
इदिनो पान्जाब-पान्जाबखौ गायनाय जायो खाथि-खाथि। खाथि आलिखौ गायनाय जायो खाथि आलिफोरखौ इदिनो जोङो दलाफ्राव गायनाय जाया आरो ना दलाफोराबा बोरिफ्राव गायनाय जायो इदिनो अबेबा अबेबा माइफोर अ इदिनो रनजितफोरखौ बांसिन दलयाव गायनाय जायो। बेनिफ्राय ओ मासुरिफोरखौबो जों इदिनो। थाब मोनो आरोना मासुरिखौ इदिनो जोंनि जेला। जोङो फुजा सम जायोना इदिनो दुर्गा फुजा सम जायो बिनि सिगाङावनो जोङो हानाय जायो आरोना। दिनो-दिनो सोरबा-सोरबा इदिनो मोसौ-मैसो फिनाय जायोना। बिसिनिया बिसिनिया जाय जाय मोसौफोर बे समाव दैज्लां बोथोर समावथ‌ माने माइफोराथ गोबां इदिनो गावबा गाव फोथार एबा गामिफोर फोथारफ्राव गासिनाबो इदिनो दुब्लि फोराव माइबो जाजोबो नालाय। समाव मोसौफोर खानो एबा बोरमाफोर खानो जेबो सुबिदा गैया जायो। जायनि थाखाय जों लामा सामा खानो गोनां जायो अब्ला बेफोर। आ बिराद आं खानो थाखाय बिराद दिस्टार्ब जायो आरोना लामा सामाखौ बिनि थाखायनो मासुरिफोरखौ। थाब गायनायनै थाब बोखां थाब बोखांनाय जायो आरो ना मासुरिखौ थाब गायो बेनि अनगायै बर'फ्रा जेरै- ओ मागो समाव बा बैसाग समाव फिथा जानो थाखाय जोङो। बिदिनो जोसा गायनाय जायो जोसा माइरं जोसा माइ इदिनो माइब्रा माइ। इदिनो माइ गोसोम माइब्रा गोसोम होनो आरोना बेखौनो। बेखौबो जों गायनाय जायो आरोना। ओ बिनि अनगायैबो जोङो इदिनो ओ बबेबा बबेबा माइखौबो इदिनो जाय जायनि हाफोरा इदिनो मोजां सोरनाबा मोजां जाया नालाय बेफोरखौ लानानै माइफोरखौ नायनानै गायनाय जायो। खोनादों नोंथां?
नोंथाङा माइखौहाय बोरै गायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
माइखौ इदिनो नोंथां ओ माइ गायनायनि सिगांथ जों गिबियावनो जोङो जेरै सिगाङाव मावखांनाय जेरै- माइफोरखौ जों माने इदिनो। खिन्थु दानि आथिखालाव माने जोङो टेक्टरजों होयो नालाय टेक्टरजों होआलासिनो जोङो। माइफोरखौ माने इदिनो आयथिंजों गाहरनाय जायो आरो ना। बे गाहुनायखोसो जों जोलैनि थाखाय दोननाय जायो बाख्रिफोराव‌ दोनथिगोन जेब्ला दैज्लां बो थोर सम जायो अब्ला जों बेखौ बस्थायाव ओ इदिनो थिंसे थिंनै सुनानै माने जेसेबां खोथिया फोनाय जायो आरोना। ओ बिनि थाखाय जोङो बस्थायाव सोमनानै थिंसे थिंनै इदिनो फख्रिफोर बा दैब दैजों देन थानाय जायगायावनो जों सोमना दोनहैयो आरोना। सप्तासे गाहाम सोबखांनायनि उनाव जों जेब्ला बेखौ सप्तासे जायो अब्ला बेखौ जों लाबोनानै न'नि हाफोराव बिदिनो लखबनानै दोनो दोनखांनायनि उनाव जों बेखौ बिलाइ जेरै थालिर बिलाइ बेफोरखौ दानस'नानै जों खोबना दोननाय जायो आरोना जाहाथे माने बियो गरम थायो बारफोर हाबा बियो बिनि उनाव जोङो सानसे साननै उनावनो जोङो गाजा बेरनायखौ नुयो अ गाजा बेरोब्ला जों बेखौ ओ जोङो खोथिया फोनो थाखाय जों जेरै हालेवनानै दोननाय जायो आरोना बेखौ हालेवनानै दोननायखौ जोङो बिदिनो जेब्ला ख खोथिया फोगोन अब्ला जों बेखौ फिन हालेवफिननानै जों बिदिनो हाब्रु खालामनानै जों खोथियाखौ आखाइजों एबा खेरखेयाव लानानै जों खोथियाखौ फोनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ
ओ बिदिनो फोखांनायनि उनावनो जों बेखौ दाउफोर हाबनायनि थाखाय हायि- हायैनि थाखाय माने दाउफोर हाबबा बिदिनो गाग्लिबा माने खोथियाफोरखौ जाबा माने गेसें जायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो खोथियाफोरखौ खौ माने मुस्रि नेट मोनो आर ना नाथाय बाजारफोराव बेखौ लाबोनानै जों सोंथेनाय जायो आरो ना दा बेनि उनाव जेब्ला खोथियाखौ देरहोगोन एबा राहोनो था राहोगोन आरोना जों बिनि- बिनि सिगां सिगांनो जोङो बिदिनो ओ माइ गायनो थाखाय दुब्लि एबा फोथारफोरखौ जोङो हालेवनानै आलि दाननानै खोनानै ओ लाग्रोयो आरो ना जेब्ला ओमफ्राय दुब्लिया ओ मोनो बिदिनो हाब्रु जायो बेबो बेनि अनगायैबो जोङो खोथियाबो रायोब्ला जों बेखौ फुनानै गायनाय जायो आरोना नोंथां दा नोंथां बेनोसै ओ समाथ' बारा गैया नालाय नोंथाङाबो एसे ओ फोरमायदो बिदिनो मेसें बोथोराव मा मा मा आबाद मावनाय जायो आरो बेखौ बोरै मावनाय जायो नोंथाङाबो फोरमायदो खोनादोंना नोंथाङा
जिथु जोङो
ओम
मोनखायो आरो मेसें बोथोरावहाय जिहेतु जेरैहायनाखि जोङो नाय बेबायदिनो बेसर आरो लोगोसेयैनो बायदिसिना बिसिना जिहेथु मैगं मैला आरिफोरखौ जों गायनाय नुयो जेरैनिखि आलु गयो बेनिफ्राय फान्थाव बिलाथि गायो बेबायदिनो ओ जोंहा आरोबाव जेरैहायनाखि जों नुनो मोनो जे लाव ओ बहल बहलबो गायो केरेला गायो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा लावफोरखौबो जों फोनाय नुनो मोनो आरो आथिखालाव जिहेथु बेखौ जोङो दैज्लां बोथोरावबो गायो होमबाबो जों जिहेतु आथिखालाव जोङो मेसें बोथोरावबो जों मोननायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो मेसें बोथोराव जोंहा जिहेथु बर'नि गाहाय ओंख्रि जेरैहायनेखि लाइ लाफा जितु बेसोरखौबो जोङो फोनायखौ नुनो मोनो आरो गायनायखौ नुनो मोनो जिहेतु बे समावहाय जोंहा जिहेतु दैज्लां बोथोरावथ' जोंना बेफोर आबादफोरा जाया नालाय ओंखायनो जोङो मेसें बोथोरावनो गायनाय- खौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिखौ बेनि अनगायैबो जोङो जेहु थु मेसें बोथोरावहाय जोङो गोबां बिजोंनि आबादफोरबाव जेरैनेखि जोङो बुंनो हाबावो जे जोङो बेबायदिनो ओ फाथो जिहेतु गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा जिहेथु फाथो फोबो- फोबोखायदों जिहेतु गोदोनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदिनो जोङो आथिखालावबो जिहेतु फाथो फोनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो आथिखालाव जोङो नो मोनबावो जे जोंनि हालामाव आरो जोंनि हालाम खैहाय जिहेथु जोङो बानलुनि आबादखौ मेसें बोथोराव जोङो गोबां मावनायखौ नुनो मोनबावो। दों आरो आथिखालाव जिहेतु बानलु सिब्र'नि
जेथु गोबां सोरबा जिहेथु बा बिगा सोरबा जि बिगा बेफोरबायदि बुरजा बुरजा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो।
जिहेतु बांसिनैनो जों बोथोराव आथिखालाव जिहेतु जोंनि हालामाव नाहरोब्लाथ' जोङो बांसिनानो बानलु आबादखौ बांसिन मावो होननानै जोङो बुंनो हासै आरो दायो। जिथु मानो बुङोला बयबो मावसै आरो आथिखालाव मानो होननानै बुङोब्ला जे थ' बै आबादखौ मावनाय लोगो लोगो लोगो जोंहा जिहेथु खरसाया थाङो थांनाया होनबाबो माने जोंहा बेखौ फाननानैहाय जिहेथु जों गोबां रां खामायनो हानाय जाबाय आरो। गोबां रां खामायनो हायो बेनिखायनो जिहेतु गासैबो जितु साफ्रोमबो बेफोरबायदि आबादफोरखौ जोङो मेसें बोथोराव मावनायखौ नुनो मोनो।
औ।
बेबायदिनो जेनेबा आबादफोर मावनानै गाव गावनि न'खरखौबो सुंथानांगौ जायो नालाय जिथु जोङो दैज्लां बोथोराव माइ आबादल' मावनानै जों जे न'खरखौ सुंथानाया जोबोद गोब्राब होननानै बुंनो हा यो आरो। जितु माइ आबादखौ जोङो जिहेथु हानो थाखायल'सो हायो नालाय आरो जों बेखौ जिहेथु फानबाबोथ' इसिबां बेसेन मोनखाया माइफोरखौ जों फानब्लाबो बेबायदिनो जिहेथु मेसें बोथोराव जिहेथु गावनि न'खरखौ ओंखारनो थाखाय जोङो गोबां जिहेथु बर'फोरखौनो बायदिसिना मैगं मैला बेफोरबायदि मावनानै जोङो न'खर सुंदाबोनायखौ नुसै आरो। आथिखालाव।
ओ दे होमबा नोंथां जोंनाबो जे थ' समाबोथ' जाबायना जे नोंथांजों रायनो मोननाय गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां।
औ। दे होमबा नोंथां।
औ दे।
औ।